ल'
नोंथाङा मा खालामदों दालाय
दा ओरैनोसो दंथयो आं
ए जेबो खालामथ'वाखै होनोमबा
अ जेबो खामानि गैथ'वा?
उ जेबो खामानि गैथ'वाबा एसे रायज्लायनो नंदां
रायलाय जागोन रायलाय जागोन
उम
मा रायलायनो नोंथां
बिदिनो ओरैनो दा रावबो गैया नालाय आंजों लोगो गैया मा खालामगोन मा मागोन सिरि मोनदां। हारसिङै जिरायबाय थानाय ओंखायनो ओ रैनो रायज्लायहरनां होननानै फन खालामदां।
हेल'
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो
अ बोरैबा बांद्राय खोनाफैया खोनाफैया मोनदां।
थसासा थेरनाय थां माथां मोनदां
उ
हेल'
जायखिया स्रां स्रां जानाय मोनाखै आरो
उ ने-नेटनि प्रब्लेम दा
नेटनि प्रब्लेम जाखो नामाखोथाय बारा स्रां स्रां खोनानो मोनाखै आं जेरावबो बेरायहैनाय नङा नामा नोंथाङा
दिनै दैयावथ जानाय नङा न'आव थां
अ न'आवनो थांनाय जागोन
औ
उ अखाफोर हादों आरो नोंसिनिथिं दा
अखाथ' हायाखालै हाहां अखा दोमैनानै दङ।
अ
अ
दा जायखिया जेबो मावथ'आखै आरोना नोंथाङा फ्रियावनो दं।
ओ फ्रियावनो दङो।
उ
औ नोंथां बुंसोदो माबा जानांगौ बोथोरा,
जोंनिबो बिदिनो आमा ग'मा। अखाबो हाजोबा सान्दुंबो दुंजोबा जानानै दङ।
द माथो ओंख्रि जाखो? भिन्दि,
हेलौ!
औ खोनादों।
खोनादों।
औ औ
उम। दिनै न'आवबो रावबो गैया ओरैनो, आलासि जाहैलाजोबदों नालाय न'खरनि मानसिया। ओंखायनो सिरि थानो बानानै गोसोखांहरदों आं नोंथांखौ।
ग
हेलौ!
औ खोनादों खोनालागासिनो दङ।
खोनागासिनो दं ए आं एसे। थ'सासा खोनानाय मोन्दों नालाय आवाजखौ ओंखायनो। खोनादोंना खोनायाखै नुहरदों आं।
नेटनि प्रब्लेम जाखो माखोथाय।
नेटनि प्रब्लेमानो जादोंलै आंनिबा।
उम बारा मोजां क्लियार खोनानाय मोनाखै आरो
औ मा रायलायनो दिनैलाय?
बिदिनो। रायलायनायाथ' बेनो। मा रायलायबावनो जोंहा ओरैहाय न' खाथ खाथियावबो मालाय। फुजा होदों गोगोम खोनाथारदों।
ओमफ्राय
ज्राव ज्राव गोगोम खोनाथारदों खोनानाया। हेलौ!
औ औ खोनादों उम।
नोंथांमोना। माइ गायोना गाया फालाय।
औ
हेलौ नोंथांमोनहा।
गायनाय जाया।
गायनाय जाया ओ जोंहाबो गायनाय जाया। नेरैहै खोलाहा ना गायो मालाय। हा दङ।
बि
जोंहा बुरजा हा गैया नालाय।
म
गायनाय जाया।
उम
हेल'
औ माथो ओंख्रि जाया
हा
मा ओंख्रि जाया?
माबासो दिनै ओंख्रिया माबासो जादों। उम मैथा बांगालजों नाजोंमोन।
उम हम
नोंथांमोनहालाय?
जोंना माबासो दालि जल
उम बे जोंहा दिनै बे दालिखौ जाबाय थानो बानानै
औ
मैथा बांगालजों नाजों जादेनि होननानै मैथा बांगाल ना बायनानै नानै लायनाय जादों बाजाराव। दालिखौनो सानफ्रामबो बेसे जानो जायो।
हेल'
औ
अ खोनाहैदोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
ए ओमबा आं बेयाव आंनिसिमाव बारा खोनाया खोनाया जादों।
उम
बे नेटनि प्रब्लेमानो जाखो ना माखोथाय बुंनो हाला।
माबा फिथाइ सामथाइनि फिफां दं
फिथाइ सामथाइनि बिफाङाथ' दङ फांसे फांनै थाजौ दं
उम
खान्थाल दं।
ओमफ्राय
लेबु दं आरो। थाइजौ दंबाबो बारा थाया जोंना। आरो दा गैला सालाननिखौसो बायनानै साप्लाइखौसो खो बायनानै जागासिनो दङ।
औ औ
खान्थाला थाइसे थाइनै दङ आरो।
उम उम
थाइजौआ थाब जोबनाय जाखायो।
औ
आरो बिफां दंबाबो गोखैथार। जोंना जानो
औ औ
हेल'
औ औ
ए माबा मावदोंमोन नामा नोंथाङालाय?
माबा मावनायथां माथां मोनदां आं।
जेबो मावाखैना होमबालाय आं साननो दङ मा नोंथांखौ फ्रियाव गैया ओंखायनो
डिस्टार्ब जाबाय नामा नोंहरदांं
जाखै सिगांवनो औ जेबो खालामनाय जाखै औ
औ कम्पिउटारफोर नायला बदोंमोन नामा
अ गोलांलाबायनानै दंमोन उन्दुलांनोसो नागिरदोंमोन नामा ओंखायनो बारा मोजां आरो खोनाया खोनाया जादों
लांथ नागिराखै लांनो नागिरनाय बे फांखा फट सस जानो खोमा
उम दा बेरायहैथावथावबो नङा नालाय टाइमाबो
औ
ओंखायनो गोलांला बायनानै थादों आरो नोंथाङा
औ औ
आं दहायनो गोलांखांबाय गोलांनाया
खालामगोन मा मागोन मोननानै गोलांखांनानै सिखारनानैथ' नोंथांनो मा खालामदों साननानै फन खालामहरदां
हारसिङैबा बहा थागोन बहा मागोन मा खालामगोन मा मागोन मोनना
ओहो जेरावबो थाङाखै थांनाय जायाखै
हा
बिदिनो हारसिङैजों जाबजों मा खालामगोन मा मागोन मबाइलबो बेसे सेरनानै नायबावनो साननानै
औ
नोंखौ गोसोखांहरनानै फन खालामहरनाय जादों ओरैनो फ्रिबा रायजलायलाबायनो आं साननानै मोजां गाज्रि साननानै ओंखायनो फन खालामहरदों आं
औ
दाथ' मोजाङावनो दंथ'खायोना
औ
जेबोथ' उसुबिदा जायाखै हेलौ
औ खोनागासिनो
लोमजाल' साजाल'बो जाखायाखैना नोंथांमोनहा
गैला जायाखै।
बबेथिंबा बबेथिंबा बिराद लोमजानाय साजानाय जादोंनो
अ